बे माथो आंनाबो
नों थावनि सोलायाखै?
मा?
थावनि सोलायाखै?
मा सोलायनो?
थावनि।
अंनिया दासो एसे खाम माबायाव फैदां खामसालि रुमाव।
हाबगौमोन आं मानोथो बाव होखाबाय थानाय
चाल मालासि माबा बाव थानो माने आं माबानायखाय थादोंमोन बेबो खरआव बोरैबा मोननायखाय थाला बदोंमोन आं एसे सिङावनो।
खर'आव बोरैबा मोनबाय आंनाबो थानांगौ।
जानला मोनलाखा
खर'आव बोरैबा मोनबालाय बाहेरावसो थानांगौ आराम थान्दा नो बार जानांगौ। बाराय
औवानि साथा बानायनांगौलै सानैजों औवानि साथा
औवानि साथाया माबायदि जायो?
उम आं औवानि साथा बानायनो लुगैगासिनो औवा ओमफ्राय माबा सायाव माबा होनाय आरो देनजाद नो
ग्रिन नेहेद गोथां‌ ने नेदा जाया उ ओरैजों बेनो ओरैनो सान्दुंनि थाखायलसो।
उम माबा माबि बानायनांगौलै जा गोसो फैयो बेखौनो बानायदि नायनांगौलै बुस्थु गैयाबा बानिया
माबायाव नायनांगौ बुस्थु मोननांगौआ नोङो बो नायलाबाय बुस्थुआनो बेसेबां खरस थाङो एसे सानै बायैसो बानायनांगौ सानै हयै जेनेबा माबे बुस्थुआ मा खामानि होयो बेखुम मोनथिखानाय जानांगौब्रा
आ जोंना सिलया बा मा होनो खोनाबाय? अखा हानानै फुरा लिमोन जाबाय दा? ओमफाय दहाय फुङाव मो न'निफ्राय ओंखारबाय डायरेक्ट गालुनबाय जलदुब गोलैबाय। आथिं लोरिनानै दं दा नै आखा आंना दहाय आखाइयाबो लोरिनानै दं। हा बादामलि जाजोब बोरा बादामालि जाजोब दों
ए ओमफ्राय इयो जेबो खस्थ मोनाख्सै?
खस्थआ एसे सिनस्राया एसे बोरैबा जानानै थाबाय एसे सानाय सानाय जाबाय दहायबो खारनो हाया खारनो हाया मोनदों।
ओं
आमफ्राय सिफुंखौ हा? मुलि जायालै बिदिखौ माबासोम दो मलमसो फुनो ना मायोथाय मुलसफु मुलि जाया दां
खोमा सो फुनाखै जेबो
जेबु फुनाखै हाग्रानि मुलिसो फुनदो आं।
औ
गोदो आबौ खिन्थालांनाय हाग्रानि मुलि आबै खिन्थालांनाय।
उ उ
इखौनो फुनदों।
माहोननो नागिरदोमोन?
हा
मा होननायगिरदोमोन? फाय मा नागिरदोंमोन? ग मोननांग
यै मानसिफोरनिथि नागिरहैसै ब्रा जानो दाबादियाव दै लोमनानै थैजोबो नाबाथाय
आ गोरलै गोरलै ब्रा दा गोरलै गोरलै उम दाबादियाव गोरलै गोरलै सलिबाय बेखौ माबायावसो औ फां बोथोर फां बोथोर सान्दुं गैया दुफां बोथोरानो दुफांबो बोथोरानो जाहैबाय दुफां बोथोरानो जाहैबाय दुफां बोथोरखौनो होनो खोमालै बे माबाखौ मेसेंखौ
उम उ जोङो खोनाबाय बैसागु मोसानायाव जों मा मा लायोमोन दे खर'आव ओ आवजार बिबार माबालायनो खाथ्रि बिबार ओमफ्राय दुम मा फिफा बै फिथाइया मामोनलाय?
बि मा दावा दावि बिबारा फिथाय जायो नामा?
दावआ बिबार ओमफ्राय मा होनो हा
उम
मा दंबावोमोनलाय आमफाय मोखोना बिबार आमफ्राय माबा ओ बैयो मा होनोमोनलाय बै नालेखर बिलायबायदि फिसा फिसाया बिना मा नाम मोनलाय बिखौ ओ रायथ दोंबो लायो उम रायदों लायो। आमफाय दखना गोमो गानना मा नामा दखना बिदन बिदन आम ओमफाय फास्रा गोजा ओमफ्राय फास्रा गुफुर माबा गुफ लांबाय गोमो मा मोनलाय फिज गोजाजों गोथां। उम आमफ्राय औ
उम उम
बिदिनो खोमा
उम उम ओमफ्राय सिफुं बानायनायाव सिफुंखौथ औवाजों बानायो ने?
औबा गुबै नांगौ।
औवा गुबै
माबाया जेनेबा अबबा अबबा अबबा अबबा औवा गुबैखौथ' मोनला बाया। नालाय बिनि बिजौआथ बिराद फुं बानाय जाग्राया ओमफ्राय औवा थेरेजोंबो बानायो
उम उम
औवा थेरेजों जेनेबा नोङो औवा गुबैखौ बिदि फिसा गोलाव मोनाना। जायगालाय जायगाथ' खा थायानो ओमफ्राय दा औवा थेरेजोंनो बिदिनो ऐसे औवा थेरेआ माने रोजा रोजा जायो ओमफ्राय गुदुंआ फिसा जायो। आमफ्राय बिनि गेजेरावनो मोनस मोननाय ओ गोबाद गोबा गोबा थायो आरो। माबाया बेफोर गोबा बिदि थायो आरो। माने उवा गुबै बा औवा गुबै बे फिसा जादा गर गोलाव गोलावा बिबाया एकदम माने नांगौ बायदि जाबाय आरो। दा नोङो माबाया औवा थोरैया जाहैबाय नोङो औवानि सायसा मिलायबाबो माने बिनागुरानो फिसा फिसा। जायो आरो। ओमफ्राय खर' फोराबो खर'आबो खान्दा खान्दा जायो,
औ आं नोंखौ खोनाबाय सानसेखालि, आं खाम बानायदोंमोन हो नोङो सानसेखालि फुं बानाय गासिनो आरो बे सिफुं बानायनायाव आरो नों नोङो मा अरावहाय अरखियाव माबाखौ बै लहाखौ सोदोंमोन आरो ना ओमफ्राय बिनिफ्राय आराम गो-गोजो गोजों मा‌ होनोमोनलाय गोजों खालामबाय एकदमबारे। माबा रोहो रोहो खालामबाय माने खौ एकदमबारे अरखि खामथारनाय लहाखौ दाना बै माबायाव औवा बेयाव सो-माबा सोबाय आरो। बानायबाय। बिदि बानायो नामा
गोलोम गोलोमदै गजोबनाय रा
माने अरजों बानायबा बानायबा मोजां जायो। ओमफाय सोरबा दानि दानि मानसिफ्रा माबाजों बानायो मेसिनजों बानायो मेसिनजों बारा जोंना लकेल माने लकेल माबाया साबसिन गासिबो बुस्थुआनो लकेल बेदा मोजां। टाइमबो लायो हेलमेटआव टाइम लायो ओमफ्राय बुस्थुआ मोजां जायो ओमफ्राय मेसिनफोरनि खामानिया थाब जायो आमफाय कवालिटिया एसे उम नांगौ बायदि जायामा माने नोङो आखाइजों बानायनाया नायफाम नायफाम बानायनो हायो मेसिनजों बानायनानै नों नायस्लाब नो हाया माने स्पिड जायो नालाय खामानिया। नायस्लाबनो हाया आरो बेयाव ओमफ्राय नों नायस्लाबनो हाबाबो जेनेबा नाय नायस्लाबनो माने नों बे खौ माबा मोनसे गोरोन्थि नुदोंबा बेखौ बन्द खालाम खालाम गनो अनेक गाज्रि जाबावनायनि चान्स थायो आरो आखाइजों बानायनाय जाहैबाय नों ला सै नायफाम नायफाम बानायनाय जायो।
ओमफ्राय ओरैनो जेनेबा ओ सिफुंखौ बानायनानै फानोबा ओमफ्राय बेसेबांसो रां खामायनो हायो आरो जेनेबा मोनसेयाव
बेलाय गा-गावाबा गाव लानायनि सायावसो जायोब्रा गावाबा गाव लानायनि सायावसो जब्रा गावबाागाव लानायनि सायावसो बायगोन दा नोङो सोरबा बायदिनाया हमनानै ला नोङो सोर औवाबादिनो जाय गावनि जायगायाव औवा मोना दस्रायाव औवाबा बिनांगोन। औ दस्रानिफ्राय औवा बिहरोबा बे औवा बायनायनि फैसाखौ लाफानांगोन ओमफ्राय। जेनेबा नोङो खाथियाव नों नोंना जायगायावनो एभेलेबेल औवाखाबा लाबा नोंहा बे बेयावनो मोनखायो नालाय बेहा बांद्राय बिनि माने बांद्राय खरस माथा मारि नांला आरो बिदि जायो माने नोंनाव जा खरस थांदों बिनि खरसखौ हमफानांगौ जायो आरोखि जायना खरसा बारा थांदों बे बारा लानांगौ जायो बेखायनो बबेबा अबेबा अबावबा अबावबा जिल्लायाव बारा लानांगौ अबेबा जिल्लायाव खम लायो ज जिल्लायाव बे औवाया एभेलेबेल बेसिरनाव एसे खम गोग्लैबाय जि जायगायाव बे औ गैया बेयाव दस्रानिफ्राय बिहरनांगौखाय बारा लानांगौ जायो आरो
उम ओमफ्राय नोंना गन्थफोराव सिथर दंनाय गैयाब्रा माथो सिथर नुला नोंनियाव ओमफ्राय जोंनिखौ मानो बांसिन सिथर नुयो जोंनाव आलासि माबा थाब उन्दु बेखायनो सिथर जायो नाथाय नों
उम -उम बेबो सिथरजोंबो जायो सिथरा मेगन मोदै मेगन मोदै
उम फुरा साफा मोन ओमफाय दा सेंग्रा देरबाय देरै देरै देरबोबाय एकदम मोखाङानो गाज्रिनिफ्राय गारज्रिसिन गारज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जाबोबाय। माबा मोखांखौनो जा आंखौ आं मोजां मोनोमोन आरो आंनाव सिथर गैया होननानै मो टउसनस जोंना माथो जाया होनलायलायोमोन गोदो ओमफ्राय थाङै थुङै दा समा फैदों आरो थांदों बोथोरा थांदोंमोन समा आरो समा थांदों खोन्दो खोनदो बोथोरा फैदों हालो दैलो होननाय ना मा होनोथाय बिदि जायो आरोना एखदमबारे दा मोखाङानो सिथर ब्रे -ब्रे जाजोबबाय हाय आरो
मिथिला आङो बे देहानि बागै जेबो माबा गैथारा आंनाव गियान गैया बे जेनेबा मा मा खालामबा मा जायो माबोरैबा मा जायो
उम ओमफ्राय नोंना ओमफ्राय बिदि जायाब्रा नोंना एथ मोजां नोंना दाबो सिकेन आ मोजाङै दं मोखांङा ओमफ्राय सिथरबो नुङा नोंनियाव बारा खम बिदि सिथर जालाबायनाय नुङा मालाय
जाया माथो जायो जायो
नोङो ओरैनो खयथायाव उन्दुयो नोङो मोनायाव
उन्दुनाया उम मालाबा एगारथा माब्लाबा बारथा माबलाबाथ खुनु माबा गैया
बहथ बियो आरो ना
थिग गैया थिग गैया ओंहो। माबा गैया
ओइ बे खोनाबाय?
उम
जि दानायाव जोङो माबा ओ माबा बाहायोमोनलाय बे साल खुन्था
साल खुन्थाखौनो साल खुन्थाखौनो मोनला दाना नामावल नामावल सालखुन्थालै सालखुनथा मोनला। मोनबाबो बे गुबै साला गैला ओमफ्राय माने साफ जाला ओमफ्राय दानला गैलानोबा बिफाङानो जोबलांबायना।
ओम गैलाब्रा जि दाग्राफ्रा जोंना खम जाजोबबाय मारै दानि गथ'फोरखौ बिमाफ्राबो माने बिमाफोर दायाबानो नआव दाग्रा गैयाबानो बैबो सोलोंलासो सोलोंनो गोसो जाला न'नि मानसिफ्राबो ओंखायनो गासिबो माबा मोनसे एसे खालामना होनांसि बेबायदि मोनबाय आं माबा समाजनि माबाफोरखौ मोनसे समाजाव मोनसे दायथ माबा मोनसे लानांसिगोन बिनि जेनेबा बयहाबो ओरैबायदि ओरैबायदि जि दानानै नआव जि दाग्रा बानायनांगौ ओरैबायदि ओरैबायदि खालामनांसि औ जोंना न'ङाबा जिफ्रा माने जोंनि बर'फ्रा दाला दस्राफ्रासो दानायखौ जों गानो ओंखायनो गावबा गाव दानानै गाननांगौ बेबायदि खालामनांसि नारोना
दा ओ नांगौ नांगौ माबाफ्राबो गोदान गोदान माबा ओंखारो नालाय दा मानसिफ्रा गोदान गोदान माबायाव इंगेक्ट जायोदां। गोदान गोदान सिस जों फोरो गोदान गोदान टेक्न-टेक्नलजिया बि-बि-बिगियान माबाया जौगाबाय नालाय
ओम
दा बेजोंनो गोदान गोदान खामानि जोनोम जायो आरो। बिगियानगिरिफोरा गोदान गोदान खामानि गोनां जाहैयो दा बेनि थाखाय गोदान गोदान।
जायखिजाया बेखौ जेनेबा समाजाव गावनि समाजाव रायजोआव बिदि खौ बानायनांगौ हायोबा। साबसिन जायो एसे जेनेबा बेखौ रायजो जयैनो जेनेबा बुस्थुफोरखौ गैयाबाबो एसे रायजोनिफ्रायनो जेनेबा खुन्दुं ओरिखौ बायना हरनानै ओमफ्राय खालि बि दानाय
गाबोन रायज्लायनोसै एसे बेस्थ जाबाय उम ओम